सानजौनिसिम गोजोन हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथाङा दायो जोंनि फ्रिबा आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन।
औ नंगौ नोंथाङा औ हागोन हागोन नोंथां आं दा फ्रियैनो दङ।
बिदिब्ला दिनैनि औ बिदिब्ला दिनैनि आयदाया जाहैबाय दैबाना दैबाना जायोब्ला सुबुंफोरनि थाखाय मा खहा जायो आरो दैबानाया मा मा बुखारलाङो बेनि सायाव आं फंनैसो नोंथांनो फोरमायनानै होगोनसै गिबियावनो दैबाना होननानै बुङोब्ला बेयो मिथिंगायाव जाफ्लेबाय थानाय मोनसे हुदा दैबानाया जेरैबायदि गोजौ हाजो बायदिसिनाखौ जावख्लायनानै हरोबा जोंनि गाहाय ओनसोल लाव दैया बाराद्राय फैनायनि जा-जाहोनाव दैया लोमसावजोबो बेखौनो जों दैबाना होननानै बुंनाय जायो दैबाना जायोब्ला जेरैबायदि जोंनि न' बां जोंनि आबाद फोथार
औ नंगौ नोंथां।
बायदिसिनाया थेर बेथेर जायो। आरो बिनि उनाव मानसि गाहाय ओनसोलाव जेरै बायदि दैबाना जायोब्ला हान्था-मेला थांनाय बायदिसिना राहाया गोथेयो जेरैबायदि गामि ओनसोलाव बुंनो थाङोब्ला दैबाना जायोब्ला दलं नाया बुखारलांनानै जों थांलाय फैलाय खालामनाय हान्था मेला राहायाव गोबां जेंना जानायखौ जों नुजाथियो बेनि अनगायैबो बे बायदि दैबाना जायोब्ला जोङो। न' बां खायसेनिया बायलांजोबो आरो थानो थाखाय। फफ्राय जेरै बायदि जों जिब-जुनार बायदिसिनाया दैबाना जानानै फैयोबा बुखारलांजोबो। आरो खायसेनि न'आ दैबाना जानायजों गब्रुलाङो। बेवहाय जों थानो थाखाय गोजौ बोरि जायगा नायनानै थाहैनांगौ जायो। दै बाना जायोब्ला जानाय-लोंनाय बायदिसिनानिबो गोबां जेंना फैयो गाननाय जोमनाय बायदिसिनानि थाखाय। बेनि थाखायनो। सरकारा दैबाना जानाय जायगायाव जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय बायदि। बायदिसिनानि बेब'स्था खालामनानै होयो आरो जों दैबाना जायोब्ला। बोरि हा एबा गोजौ जायगा नागिरनो थाखाय जों थालिरनि नाव एबा। दंफांजों बानायनाय नावजों थांनो गोनां जायो।
नंगौ नोंथां।
आरो दैबाना जायोब्ला। खायसे जिब-जुनार बायदिसिनाया थैनानै थाङो। जेब्ला दै बानाया जेब्ला दैबानाया जोबनानै थांङो अब्ला बेवहाय माखासे गेसाव गोफोन जिरादा गोजावबोनानै। थाफैयो आरो जोंनि न' बांफोराबो। लेथ्रा एबा दाखोर दाला बायदिसिना जों बुंफबजोबनानै थायो अब्ला जों अब्ला जों गावनि न' बांफोरखौ फिनाल डेटल बायदिसिना मुलि होनानै जों सुनो नांगौ एबा लिरस्रांनो नांगौ आरो जोंनि जि जोमफोरखौ जाहाथे दैबानाजों थालांनाय जिब जुनार थैनायनि बिजानुवा जोंनियाव एबा जोंनि देहायाव गोहोमख्लै बायदि जोंङो साखोन सिखोन खालामनानै दोननांगौ
औ नंगौ नोंथां नंगौ
डेटल बायदिसिना होनानै जों जि जोमफोरखौ सुनानै गाननांगौ आरो बिदिनो दैबाना जायोब्ला जोंनि फरायसालि बायदिसिनाया लोमसावनानै जोंनि फरायसालिगाव थांनो हायि खालामो
नंगौ नोंथां
आरो दैबाना जानाय लोगो लोगोनो जोंनि साखाथियाव थानाय बायदिसिना दाखोर दाला एबा गाज्रि बेसादफोरा गोजाव बोनानै जोंखौ एबा जोंनि देहाखौ नोरजिया खालामो बेनिफ्राय जों बारग'नो थाखाय गोबां हान्था मेला लानो नांगौ
औ नंगौ नोंथां
आरो दै बानाया फैनाय लोगो लोगोनो जोंनि न' बांखौल' नङा जिब जुनार
औ नंगौ नोंथां
बायदिसिना आरो खायसेनि फुख्रियाव ना ह हगारनाय बायदिसिनाखौ उसिनानै
औ औ
फोरफोरखौ थांहोजोबो बेनि अनगायैबो बेनि अनगायैबो दै बानाया गोबां बिजानु बायदि सिना गोथै मुवाफोरखौ बुखारनानै लाबोजोबो दा नोंथाङा फंनैसो बुंदो
औ नंगौ नों थाङा नोंथाङा जे दानि जा आगोलाव बुंलांबाय बियो नंगौ ओ जों नुबोदोंबो ओ दै बानाया जोंनि मानसिनि जोबोद खहा खालामो ओ जेरैहाय बुंनो थाङोबा आ जेरैहाय बुंना दैबानाया जोंनि ओ आबाद आबादखौ आबाद माइ आबाद खौ जेनेबा माइ आबाद खाथियाव थायोबा जेनेबा खौ लोमनानै जेनेबा बिदिनो गोबां रोखोमनि जेरै दंफां लाइफां बा बाला बेजों फबनानै गालाङो नङा होमबा नोंथां आरो जोंनिया दैमा सेराव खाथि खालायाव जुदि दंफां लाइफां थायोबा बेखौबो मा ओ फुुखनानै लाबोयो आरो
औ
आरो मानसिनि गोबां रोखोम गोबां रोखोम बायदि बायदिखौ जों खहा होयो आरो लोगोसेयावनो ओ जों दैबानाया ओ बिदिनो जिब जुनारखौबो बोहैखारनानै लाङो
औ
आरो आ बिदिनो दै दैबाना जायोबाथाय मानसिया जोबोद खहा जायो आरो
औ
औ नंगौ नोंथां ओ दैबाना होनानै औ नंगौ नोंथां
नोंथांनि बुंनाय खोथाफोरा फंफ्रोमबो खोथायानोथार नंगौ जेरैबायदि दैबाना जानाय लोगो लोगोनो जोंङो गावबा-गावनि गोनां जानाय डकुमेन्टस बायदिसिनाफोरखौ मोजांङै लानांगौ मानो होनोब्ला दै बानाया जायोब्ला जोंनि खायसे नांगौ जानाय डकुमेन्टस बायदिसिनाया दैजों गोजावलांनायनिफ्राय जों दै खाथि मोननो थाखाय जों बेखौ गिबियावनो नांगौ जानाय जिरादखौ जों गावनि खाथियाव लानो नांगौ। मानो होनब्ला जों बेफोर जिरादखौ जों मोननो थांङा।
मोनथांङा नंगौ नोंथां
आरो जों
हायो इसिबां दैबाना जानायनि सिगां थागथियारि थानो नांगौ। मानो होनोब्ला दैबानाया खायसे सुबुंफोरखौबो जिउ खहा खालामो दैबाना जानाय लोगो लोगोनो जोंनि जेरैबायदि बुंनो थांङोब्ला आबाद फोथाराव आबाद मावनाय जेरैबायदि माइ आबाद बेफोरखौ लोमसावजोबनानै आबादखौ थेर बेथेर खालामलांङो
औ नंगौ नोंथां आरो बेनि अनगायैबो जेरै न'आव फिसिनाय जेनेबा लकेल दाउ मोसौ बिदिखौबो माने न'आव जेरै फिसियोबा हरथारनो मा होनो बिदिनो दैबाना जानानै बोहैखारलाङो आरो
औ आरो खायसेया थैनानैबो थांङो बेनिफ्राय थैनाय थैनाय जिरादफोरा सेवनानै जोंनि सोरगिदिङावनो थालांङोब्ला जोंनि देहायाव खायसे बेमारा साफियो
औ नंगौ नोंथां नंगौ औ
आरो जों गासैबो जिरादखौनो जों लाखिजोबनो हाया।
औ नंगौ नोंथां हाया।
आरो दैबाना जानाय लोगो लोगोनो जोंनि
दैबार औ नंगौ नोंथां
जेरैबायदि आबाद मावनानै मोननाय माइ आबाद बेफोरबो लोमजोबोब्ला सेवनानै थांजोबो एबा गाज्रि जानायखौ जों नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां ओ नोंथांनि जायगायाव ओरैनो दैबाना जायो ना जाया नोंथांङा एसे फोरमायनानै होदो
जोंनि जायगायाव दा आं नुनाय मथे जों सिगां समाव जायोमोन दै बानाया नाथाय दा आथिखालाव जानायखौ नुथ'थाराखै
औ नंगौ नोंथां
दैबाना जानायाव गोबां सुबुंनि न'खरानो बायख्राव दांदों आरो आबाद थिलियाव जा आबाद मावनाय बेफोरबो थेर बेथेर जालांजोबदों।
औ नंगौ नोंथां नंगौ
दैै बानाया खायसे समाव जानायनि ओंथियानो जाहैबाय जेरैबायदि गोजौ हालाम ओनसोलफोराव दैबानानि दैबानाखौ दैखौ हगारना हरोब्ला जोंनि गाहाय ओनसोलाव दैबाना जाफैयो
औ नंगौ नोंथां
आरो बान्दो बायदि थेनानै दोननायखौ सिफायनानै हरोब्लाबो दै बानाया जायो।
औ नंगौ नोंथां दै बानाया मानसिनि गोबां रोखोम खहा खालामो आरो ना नङा मोन
औ नंगौ
औ नंगौ नोंथां
बिदिबा नोंथाङा दैबानानि फंनैसो बुंबावनानै नोंथांनि बुंनो गोनां आयदाखौ बेयावनो फोजोबनो हागोन
औ नंगौ नोंथा नंगौ दैबानायाथ' जोंनि जेरै दानि आगोलाव जों जेरै बुंलांनाय बायदियानो दै बिबाना होननानै बुङोबा जोङो जेरै न' बां बिफां लाइफां अमा थालिर दंफां लाइफां गा खौबो माने दैबानाया मानसिनि जोबोरै खहा खालामो आरो थ जेरै खेथि खेथिना खेथि आबादफोरखौबो जेरै बानलुफां कबि बायदिसिना गोबां रोखोमनि बेबायदिखौ माने धंस' खालामनानै माने बोैखारला एबा फबला लांजोबो आरो आरो दैबाना दैबानाया आरो मानसिनि बिदिनो हा हुफोरखौबो माने फबला लांजबो आरो बेयाव जोंहा आबाद मावफिनो जोबोरै खस्थ' जायो आरो
औ दैबाना जायोब्ला आरो जेरैबायदि बोरि जायगा बा हम जयदिसिनाखौ बुखारनानै लांनानै
औ नंगौ नोंथां आरो जोंनि दैबाना होननाय लोगो लोगोनो जोंहा गोबाङ बेयाव माने हाफोरखौबो माने मा खुख्लाना लाङो आरो बेयावबो जोंहा गोबां लस जायो आरो मानसिया
नगौ नोंथां
औ आरो दैबाना होननानै बिदिनो दै होनो होननानै बुङोब्ला दालांफोरखौबो माने फिसा फिला दालांफोरखौबो औवानि दालां एबा जि फिसा फेनलां दालां थायो बेखौ माने खुख्लुनानै एबा खुरखानानै माने बोहैखारलाङो आरो
औ नंगौ नोंथां
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो
बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबोथ' जाखाबाय दिनैनि सावरायनाय आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा
ए अ जागोन दे बिदिब्ला नोंथां उननि समफोराव जों माने एसे मोजाङै सावरायग दैबानानि बबो नङा हमबा नोंथां
औ नोंथां गोजोन्थों
दे बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम साबायखर नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम